औ खोनादों नोंथां आङो दायो नआवनो दं ओरैनो लामाथिं जिरायनानै दं आं ।
औ
नोंलाय मा हामदों
औ नोंथां आंबो नै दसे फिल्डआव माने गेलेग्रा फोथाराव दसे बेरायग्लांनो होननानै फैदों।
ओ आंबो इदिनो न'खाथिनि लामा जिङावनो जि रायना दं ।
औ अब्ला दिनै मोनसे थफि लाना सावरायनायनि नामा नोंथां
औ बुंदों मा थफिग
औ दिनै जेनेबा दिनैनि सानसेयारि जेनेबा जि नोंथाङा दिनै मा मा खालामनानै दिनैनि समखौ बारहोलांदों बेफोरखौनो ओरैनो सरासन
अ आङो दिनै फुंनि समावथ' सिखारनानै हाथाय होखायो बयबो हा है हुबाय ओमफ्राय ब्रेकफास्ट खालामाय ओंखाम ओंख्रि जाबाय माने ओंखाम ओंख्रि जाबाय बेनि उनाव हैइ न'नि खामानि दा दैज्लां बोथोर नालाय । न'नि खामानि थायो । बयहाबो आबाद मावो । नोंसोरबो मावो जानांगौ बयहाबो आबाद मावो । बिदिनो एसे आलि दाननो थांदोंमोन आलि दाननानै बिदिनो खामानि मावैदो आरो ना दुब्लियाव ए खामानि मावहैखांनानै बे न'आव फैनानै दुगैस्लां-लोबस्लां दसे मबाइल नायनाय जाबाय दा ओमफ्राय बाजाराव थांदोंमोन आं दहाय सानसौफु समाव बाजाराव थांनानै बिदिनो मैगं थाइगं लाना फैनायनि सानजौफुनि जानाय बेखौ संनानै संनानै जाबाय उम । एसे अमा बे दर इदि लाबोनाय जाफैनाय जादों आरो आलुजों एदि सानजौफुनि ओंख्रि जाबाय नों नोंथाङालाय? दा ओमफाय ओरैनो लामा लामा बेरायदों, बेलासिनि बार जादों। थालाय दा मा खालामगासिनो दं?
ओ नोंथां आंबो नै ओ बेरायदों ओरैनो। बेरानिफ्राय ओरैनो नोंथां बाजारा नों सानि ननिफ्राय बेसेसो गोजान जायो?
जोंना बाजारा जाहानि न'निफ्राय अवान किल'मिटार जायो ओ उम अवान किल'मिटारानो जागोन। दिलि दिलि माने इदि हाथाय नङा माबा ओरैनो गुदलाफोर बायदि गुदला दिनै सान जोंना ओ रबिबारावसो जायो जोंना हा थाया ओ नोंथाङालाय दोनैलाय मा खालामना थाखो सानसेखौ?
औ नोंथां आंहाबो बिदिनो ओ आङो मोनसे फिसा द'खान होयो। कम्पिउटार दखान ओ बेयावनो आंना समा मा माखासे बारोनाय जायो, दायो बर्थमान ओरैनो कास्टमार गैयैखाय फ्रि सम मोनथ'नायखाय माने ओ नों थांनो कल खालामनानै मोनसे टपिक रायलायनो होननानै खालामनाय जाबाय आरो दायो औ ओमफाय नोंथां मोननिथिं ओरैनो दा दा समाव बोथोरा बोरै जाबाय दं बरथमान?
जोंनिया दा जोंनिथिं बोथोरा खुनु माने गेरेन्टि गैया होननांसिगोन आरो सानदुंबो दुङा बारा अखाबो हाबाङा इदिनो अ' अखा हाब्रबलाय सान दुं दुंलाय अखा हाब्रबलाय बिदि जागासिनो जोंनिथिं बोथोरा। बे दैलां नालाय अख अखाबो नांखागौ। हानायाबो मोजां अखायाबो ओमफाय मोजाङै हा देर थ'वाखै जोंनिथिं दा नोंसिनिथिंलाय बोथोरा माबादि? सोलिगासि
जोंनिथिंबो बर्थमान बिदिनो दंथयो नोंथां। माने दसेनो स्रां जायो दसेनो माने बबेनिफ्रायबा जोमैया साग्लोबनानै हरखाबै माने अखाया हाब्रबलाबायनाय बेबायदि जादों आरो। दैलांबो बोथोर जाहैबाय नालाय ओ गावनिनो सिजोनखा जि दा बे ओंखायनो माथो बुंनो आरोना। जिहेथु जोंनो दायो माइ गायनो खोथिया फुनो हालौनो बे बै समाव माने जोंनो दैनिबो गोनांथि जानायलाय बे समाव बिदिनोसै। आरो
उम
ओमफ्राय नोंथाङा ओ ओरैनो ओ मा मावो दा सान्दि जेनेबा आबादफोर ना ना फरायबाय दङ ओ
आङो औ आं खोन्थानि आङो ग्रेजुवेट खौ टुथावजेेन टुइन्टिथ्रि सोआवनो जादों ओमफ्राय आं दा न'आव ओरैनो बेखारैसो दं आं जेबो खामानि मावनायानो जाया बिदिनो मालाबा स समाव माव बहायबा खामानिफोर मोनबा बेखौनो मावलाबायना दं आं। जेबो इदि बेेलेग माने ओ माबा डाइरेक्ट मोनथवाखै माने डाइरेक्ट इदि कमप्लिटलि मोनथवाखै साक्सेस जाथवाखै ओरैनो बिदिनो सिम्पोल नआवनो माबा माबि मावलाबायनानै थायो दा आबाद सम माने दैलां बोथोर जोंनि बर' मानसि फोरथ' बयबो बो खामानि मावनासो जाखा खायो नालाय आबाद मावनानैसो जाखायो बुंनो थाङोब्ला बयबो आबादखौनो मावखाजोबो बे आबादानो हाय से दं। बेनो आबाद मावनाय। जायो आरो बेखौनो दा दैलि बेखौ खौनो आलि दाननांदों आलि दानदों फुङाव ओ ओमफ्राय इदिनो। आलि दाननाय आलि खोलाय बेखौनो खालामगासिनो दं। नोंथांमोना मा खोथिया इदि माइ नोंसिना जाबाय नामा नोंसिनिखै गायबाय खोथिया गायबाय बा इदिनो माइ गायबाय। जोंथिंथ' स्टाटआनो जाखाबाय माइ गायनाय गायगासिनो दङ सोरहाबा सोरहाबा टेक्टर हालौदों माइ गायदों बिदि जागासिनो दं नोंसि खैलाय माबायदि खबरफोरा बेफोर
जोंनिथिंबो बिदिनो नोंथां खोथिया फोसावनाय जाजोब्बाय। दायो अब्लाबो गायनाय फुनाया आमथि फोरबो जिहेथु फैगासिनो ना बे आमथि फोरबोनि उनावसो जासिगोन बायदि। जोंना खो थिया मानो होनब्ला माखासे दैनि आंखालाव जोङो थाबै फोनानै ला नो हायासै ना बेनिखायनो माने एसे ओ लेट जासिगोन आरो देग्लाय माने गायनाय फुनाया बाराबो बुरजा हा गैया। हायो मा ने जि आब बोथोर गायनाय फुनाय बोथोर। बे समावनो गायखाङो आरो जेहेतु बारा बुरजा गैया गाय गाहायाबो
औ
बेखिनियानो आरो होम ओमफ्राय नोंथां मोना माइ गायनायनि अनगायै आरो गुबुन आबादफोरबो मावफाबावो नामा?
बिदिनो मेसेंङाव
औ
ओरैनो बिदि माइ गायखांनाय जों आबाद मावनानै जाग्रा मानसिखा नालाय।
औ
माबानाय जायो आरो मा होनो ओयदिनो बेसर बा आलु। इदि गायनानै न'आव जानो आन्था इदि गायनाय जायो आरो जोंहा
औ।
इदि गायनानै इखौनो गायो आरो इदि जोंहा माने न'आव नांगौखिनिनि थाखाय ओंखारनायनि थाखाय बेखौ सोलिनो थाखाय गायनाय जायो जाहा मेसेंङाव ओरैनो बेलेग समावथ' बेलेग गायबावा इनो मेसेंङाव बे बे सरखौनो गायनाय जायो जोंहा मानो होन बा जानायनि थाखाय गोनां थार थावा दैलिक ओंख्रैनि थाखाय नोंस्रालाय आरो मेसेंङाव बिनि अ दैलांआव बिनि अनगा आरो मेसेंङाव माबाफोर मावबावो नामा?
औ मावो नोंथां ओ जेरै दैलांआव मोनग्रा ओ बेफोरनो आरो बानलु सबाय बिमा आरो भिन्दि
औ।
आरो लोगोसे थाइबां बैफोरखोनो मावदेरनाय जायो आरो ओरैनो
उम उम उम उ औ जाहाबो इदि दैलां स समाव बेखौ जोंहाबो मावनाय जायो दा न'आव दैलिक जानाय जानाय जो थ' सानफ्रामबो बायना जानाय गोनां जायो आरो दानि मायना बायना जानांगौबाथ' सोब मुलिनि जा जोबो नालाय मुलिनि जाजोबना दं। ओंखायनो नफोराव जोंबो बिदि एसे एनैखौ गायना लानाय जोंहाबो सोलिनो आन्था जोंहाबो गायो बिदिनो सबायबिमा, बिदिनो थाइबेंफोर
औ
ओमफ्राय बिदिनो बानलु भिन्दि। बेफोरखौ जोंहाबो दैलि मोनो बेयाव जानो थाखाय गायनानै दोननाय जायो। समाव बहु गोबां हेफाजाब मोनो नालाय बेफो बेफोरनिफ्रायबो। उ बेफोरनि थाखाय गायना दोननाय जायो आरो।
औ दायो आं नोंथांनियाव बर'निनो माखासे ओ बिदा फंबाय जेरै सोमोन्दो। बर'नि माखासे सोमोन्दोफोर। औ सोंनोसै आरो ना माने
औ औ औ।
मिथियो नोंथाङाबो बर' हिसाबै नङा होमबा? ओ जेरै ओ नोंसानि आफानि ओ फंबायखौ मा जायो?
आंङो जोंहा आफानि फंबाइखौ आदै जायो।
औ मोजां आरो लोगोसे ओ बिनि हिनजावखौ जिहेथु आदैनि हिनजावखौलाय माथो जागोन?
आंङो जोंनि जोंहानि आदै जोंहा आदैनि बाबानि फंबायनि हिनजावखौ मादै जायो।
औ औ औ। थिगानो नोंथां आरो लोगोसे बिदि। बिदिनो ओ बिफानि बिदा थायो बिदाखौ मा जायो नोंथा?
औ जोंनिथिंथ' गोबां बेलेग बेलेग बुंङो।
औ नोंथां बुंजोब दे मा मा बुङो औ।
जोंथिं सोरबा ओ जोंथिं ओरै बर'फोरनिखौबो बहुद माबा थायो नालाय सानजारि गवालपारा औ बे सानजारिफोरनि हिसाब जोंथिं जोंहा ओरै मादारनि सानजारि नालाय जोंहा मादार निथिं
औ
आयंखौ जोंनिथिं गवालपाराथिं आयं होननो ओमफ्राय आरो मादारनिथिंबा दादा होनो
अ अ अ' थिगानो नोंथां जायगा लानानै जायगा सोमोन्दोफ्राबो एसे बेलेग बेलेग नोंथां औ औ औ बेलेग बेलेग थायो ओमफ्राय नों थांमोननिथिं दायो ओरैनो ओ जेथुनाखि ओ बोथोर बोथोर नंङा जेनेबा आबहावा बेफोरो बोरै सोलिना दं जेनेबा ओ जेने मा होनो बेखौ ओ माखासे खार खानाफोर बेफोरबायदि दंङ नामा जेनेबा आबहावा गुबुंले खालाम हमनो हालायनाय बेफोरबायदिफोर दं नामा माखासे?
ओंहो जोंनिथिं ओरै बुंनो थाङोबा एसे जोंनिया माने हाजो खाथिनि जोंङो एसे हाजो खाथि हादानबो होनजाया ओरैनो हाजो खाथिनि मानसिजों बेखायनो बेफोरबायदि इमान माबा नंङा जोंनिथिं नेचारेल आरो ना सिम्पुल माने बेफोरबायदि जेबो पलिसन फोरनि बागै गैया जेबो इदि प्रब्लेम गैया आराम हाजो गुदिफोर बिदि पलिउसन थाया नालाय ओ बिनो आरो उम।
होमबा नोंथां साबायखर थाबाय दिनैनि टपिकखौ एसेआवनो दोनथ'नाय जासिगोन दे।